हेल' औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय ।
अ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जुदि नोंथाङा नैबे समाव उदाङैनो दंथ'योब्ला आं नोंथांजों मोनसे आइ दा लानानैसो खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां ।
औ नोंथां हागोन सा हागोन नोंथां सावरायनो ।
आङो माने आं लानाय आयदायानो जाहैबाय नैबे समाव आङो जानबुं जानबुंखौ लानानै आङो खोथा सावरायनो नागिरदों आरो ओरैनोथ' बेखौ मबाइल होननानै बुंनाय जायो । सरासनस्रा बाहायनाय बायदिब्ला किन्तु जोंनि बर' रावआव बेखौ जानबुं होननानै मिथियो आरो ।
औ औ नोंथां
दा आङो गिबियावनो नोंथांनिफ्रायनो मिथिना लाग्रोनोसै नामा नोंथां जानबुंनि बागै एसे बुंनानै होदो नोंथाङाबो आंबो दे
दा जामबुं दा नोंथाङा जे बुंदों जामबुं बेखौहाय बर' जामबुं बुंङो नङा होमबा नों थां आरो मबाइल मबाइल फन मबाइलखौहाय जनबुं बुङो दा गिबियावनो आङो बुंग्रोगोन दे जामबुं जामबुंआ बाहाय मोनसे ओ खाथिनि गोजाननिफ्राय गोजाननिफ्राय थानानै खाथियावहाय ओ नुनाय जेन'बा खोथा रायज्लायनाय बायदि रायज्लायहरलायनो हायो आरो माने नुलायोबो आरोना भिडिअ' कल जायखौ बुङो भिडिअ' कलबो बुंनो हायो । दा जोङो बेखौ जोङो बियो मोनसे ओ ओ बेयो मोनसे माबा मा होनो मेसिनजों बानायजानाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां
नोंथां दा गिबियावनो बुंसै दा जानबुंनि बिथोर जानबुंनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे माबायावहाय मुलुगनां जेरावबो ओ माखासे गोबां माखासे सोलायनायफोर नुनो मोनबाय आरोना मोजांनि थाखाय बाहायनायबो नुनो मोनो माखासेखौ गाज्रिनि थाखायबो बाहायनाय नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो जानबुंनि गेजेरजों जों ओ मिथिफेरै बाथ्रा बा खोनाफेरै बाथ्राफोरखौ जों मि थिनो मोनो जेरै जानबुंआवहाय जोङो माखासे खौरां बिजोंफोर खौरां खौरां माबा बिजोंफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो जेरै ओ बेनि उनावहाय जोंनो जेन'बा जानबुंनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो आरोना आजि खालि आजिखालि जानबुंनि गेजेरजों जेरै सासे मिथियै बा फरायसा जों मिथियै बा खोनाफेरै नुफेरै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौबो जों मिथियो जेरै फरायसाफोरा जानबुंनि गेजेरजों जेरै गोबां रोखोमनि जेरै अनलाइन जेरै अनलाइन कर्स अनेक बायदि रोखोमनि अनलाइन कर्स लानानै जेरै मोजां रोखोमनि सोलोंनानै लानो हायो। बा मोजां रोखोमनि माखासे गियानफोरखौहाय बुथुमनानैहाय गावनि जिउनि नांगौ समावहाय जोंनि थांखियावहाय बाहायनानै लानो हायो आरोना दा बेनिफ्राय औ नोंथां आरो जानबुंआवथ' जोंनि गोबां रोखोमनि दा दानि जुगावहाय माखासे ससियेल मिडिया बे बिराद देन्जार बुस्थु जाबाय आरोना। जोबोद गिख्रंथावबो आरो मोजांबो आरो ना दा दा सनानै नायो अब्ला आं गिख्रंथावनि बादैनो बुंनो सानदों आरोना नोंथांनो एसे जेरै जामबुं जामबुंखौहाय जेरै जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरानो जेरै मोजां खामानियाव बाहायनांगौ समाव मा बे उन्दैफोराहाय उन्दै उन्दै गथ'फोराहाय माबे मोजां माबेया गाज्रि उन्दै समफोराव रावबो मिथिस'वा ना नोंथां जेब्ला औ जेब्ला बिमा बिफा बा गावनि गारजेन गावनि ओ बि दा बिब'फोरा जुदि बुजायनानै होयोब्लासो नैबे मोजां नैबे मोजां गियान नैबे मोजां भिडिय' नैबे मोजां नङा बिब्दि बासिनानै होनो रोङोब्लासो माने बिसोरो बुजिलांगोन आरोना बेफोरावहाय माखासे गथ' फोरनो मबाइल होनानै जेरै बिमा बा न'नि गारजेन फोरा जेरै मबाइल होनानै हारसिङैनो न' सि ङाव बे मबाइल नायबाय थाबाय बियो मोजांबो बुजिला गाज्रिबो बुजिला बिमाया बेखौहाय जेबो मिथिस'ला बा बेखौ जेबो केयार खालामला बा आदद खालामलिया आरोना गावहाबो मबाइलजोंनो बेस्ट' जाबाय आरो ना रिलस बानायनाय बेफोरबायदिनो आरो ना अनेख रोखोमनि थारैनो बिदि बि नि जाउनाव गथ'फोरा माखासे गथ'फोरा गोबां मोजां फरायनांगौ समावबो फरायनो फरायनो टाइम होलिया मबाइलावल' बांसिन नायसै मोजां भिडिअ नायला बिसोरो रिल्स बिदिनो गाज्रि गाज्रि भिडदिअ'जों माखासे गथ'फोरा माने गोबां सोलायलांनो हमदों आरो गाज्रि बिदि माबा बेवहाय गाज्रि बिथिङावहाय बांसिन थांनो हमदों आरोना दानि जुगाव। मबाइलनि गेजेरजों सानोब्लाथ' मबाइलाहाय जोंनि थाखाय बिराद जोंनि थाखाय माने हेफाजाब होयो आरो ना। हेफ फाजाब होनायनि थाखाय जोंनि मबाइलखौ जोंनो बानायदोंमोन। सानसे समावहाय दिहुनदोंमोन जोंनि मोजांनि थाखाय दिहुनदोंमोन नाथाय मोजांनिख्रुइ बांसिन गाज्रियावसो जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों आरोना आथिखालनि मुगायावहाय औ दा। नोंथांनिफ्राय आङो नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे मिथिनो लुबैदों आरोना
औ थारैनो नोंथां थारैनो माने नोंथाङानो जिहेथु बुंलांखाबाय जि जानबुं बे जान बुङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजानाव थानाय । मानसिजोंबो खोथा बाथ्रा सावरायलायनो हायो।
औ।
जानबुंङा जोंनि आखाइयाव दा जेरै'बायदि मोनसे एन्ड्रइड जानबुं दङ स्मार्ट फन जानबुं दङ' बेबायदि सुबिद दा गोनां सिगांनि समाव नङामोन आरो नङा होमबा नोंथां। दाथ' जोंनि आखयाव थानाय जोंनि आखयाव थानाय जि जानबुं बे जानबुंङा ओरै'बायदि मोनसे जानबुं जाय जानबुंङा माने बेसेबांबा गिदिर मोनसे बुहुमखौनो माने मोनसे मबाइल सिङावनो सोनानै दोननाय बायदि खालामदों। दा जों जिखुनु खना खनलायाव जानाय जिखुनु खो खोथा बाथ्रा जिखुनु जाथायफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों मिथिनो हाजोबो से सेकेण्डनि गेजेरावनो से मिनिटनि गेजेरावनो आरो गोसो जायोब्ला जों ओरैबायदि नायनो हायो माने जोङो जान बिुंनि गेजेरजोंनो जोङो गोजान गोजान जायगायावबो बेरायहैनो हाबावसो नोंथां। दा बाथ्राया जाहैबाय दा जेरैबायदि जोंनि आखाइायाव सुबिदा गोनां दङ बेहायनो जोङो इन्टारेट सालायनो हायो बे जोंनो जोङो भिडअ बानायनो हायो बेदेंनो जोङो अदिय' रेकर्ड खालामनो हायो बेयावनो जोङो ओ गेम बेल गेलेनो हायो अनलाइन गेम नाथाय गोदोनि समाव जेब्ला जागायजेनदोंमोन नैबे साननाया अब्ला माने बेबायाददि सुबिदाया गैयामोन गिबियाव जोंनाव जिहेथु मानसिफोरा गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाहैयो आलासिफोर थायो दा बिसोर जों मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो थाखाय माने सिगाङाव बेखौ सानखांदोंमोन आरो सानखांनानै गोदो टेलिफन दिहुनदोंमोन नङामा नोंथां। गोदो माने टेलिफन सोदोंमोन आरो टेलिफन बे टेलिफनखौ आं मिथिनायाव माने आलेकजेन्डार ग्राहामबेल होननाय सासे बिगियानगिरिया दिहुनदोंमोन आरो।
औ नोंथां।
टु जाबाय बेजों जोङो खोथा बाथ्राल' सावरायनो हायो जों नुलायलाया जोङो बेजों इन्टारनेट सालायनो हाया जिहेथु मानसिया जौगानायजों लोगोसे मानसिनि गोनांथियाबो ओ बारायलांबाय थायो आरो जेब्ला गोनांथिया जायो अब्ला मानसि या साबसिन हामसिन सानखांनो हानायबो जायो। दा बेनिखायनो बेखौनो साबसिन हामसिन माबायदि बानायनो हागोन टेलिफनखौ आरो बिनिख्रुइ मोजांसिन बानायनो हाबावगोन नामा बे साननाया फैयै फैयै फैयै फैयै ओ सासे ओ साइन्टिस्ट मार्टिन कुपार होननाय। जायनो माने बिगियानगिरिमोन बियो आमेरिकानि बि गिबियाव जि जानबुं बेखौ बानायबाय आरो।
औ।
बेयाव गाससिबो सुबिदाया गैजोबामोन नङा होमबा नोंथां दानि बेबायदि सुबिदाया गैजोबामोन जोङो उन्दै उन्दै समाव जोंबो माखासे जानबुंफोर सालायनो मोनदों जेराव माने के पेट दंमोन आरो केपेट बेबो बेबाय फनल' हरनो हायो खोथाल' सावरायनो हायो बेहाय जुदि केमेरा दंमोनब्लाबो बे केमेराफोरा एमान मोजां नङामोन । मोजां कुवालिटिनि नङामोन जोङो बेबायदिनो बेजों इन्टारनेटबो सालायनो हायामोन । भिडिअ'फोर नायोब्लाबो जोङो मोजां कुवालि तिनि भिडिअ' बेवहाय जोङो नुनो मोननाय जायामोन दा आं दहायनो बुंखा दों माने मानसिया गोनांथिजों लोगोसे साबसिननिख्रुइ हामसिन साबसिननिख्रुइ हामसिनान बानायलांनो सानबाय थायो नङा होमबा नों थां दा बेबायदिनो फैयै फैयै फैयै फैयै दिनै नैबे मुगायाव नै दा जोंनि आखाइयाव थानाय जि मोनसे जानबुं जोबोर जौगानाय जानबुं बेखौ माने बिगियानगिरि फोरा बानायना होबाय आरो नङा होमबा नोंथां दा जोंथ' बे जान बुंनि गेजेरजों जोङो नोंथाङा दहाय बुंबाय जुदि मोजां खामानियाव बाहाय योब्ला मोजां खामानि होयो आरो गाज्रि खामानियाव बा हायोब्ला गाज्रि होयो आरो माने जायखि जाया मु वायानो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो जों बेनि गेजेराव मोजां खौ बासिनानै लानो रोंनांगोन आरो नङा होनबा नोंथां दा जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामनो हानाय जाबाय जों जायखिजाया फरायनायाव फरायसाफोरा ओ बेजों ओ सुबिदा बेयावनो सोलोंनो हानाय जाबाय जिखुनु जाया जेने बा नोङो आसामनि साख्रिफोरनि इगजाम फरिखा बा नोङो जिखुनु नोङो मेडिकेलनि कचिं बेफोरखौबो नोङो मबेइल नि गेजेरजोंनो लानो हानाय जाबाय आरो मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि जायखिजाया बबेबा मोनसे जायगायाव नों मि मिथि मोनै थांफेरै जायगायाव नों थाङोब्ला बे मबाइलाव मोनसे गुगोल मेप थाया होमबा नोंथां? बे गुगोल मेपनि गेजेरजोंबो अन खालामना लानानै जोङो बे गुगोल मेपखौ सङै सङै सङै सङै जोङो थांनो हानाय बेबायदि मोनसे अबस्था जानानै फैबाय आरो आथिखालनि थासारियाव
औ नोंथां औ
बिदि मोनसे बाथ्राबाव नोंथां बा गोजानाव थानाय मानसिजों खोथाखौथ' सावरायहरनो हायो आरो मबेइलनि गेजेरजों ओरैबायदि जाबावबाय माने नों मोखां नायलायनानै भिडिअ' कलनि गेजेरजोंबो जोङो सावरायनो हानाय बेबायदि मोनसे सुबिदाखौ जानबुंआ खालामनानै होदों आरो नोंथां । नङा होमबा नोंथां आरो आथिखालाव जानबुंनि गेजेरजोंबो गोबां थार सुबुङानो रां खामायदों रां खामायनानै गावनि जिउ राहा लामा हिसाबै दादों । सुबुंजों सिनाय जादों मुंदांखा जादों जेरै इउटुब चेनेल गैया होमबा इउटुबाव माखासे मानसिफोरा एकाउन्ट खुलियो इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों बेहाय भिडिअ' होयो भिडिअ' होनायनि गेजेरजों बिदिनो गावखौ मुंदांखा खालामनायनि गेजेरजोंबो रांबो आरजियो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो ओजों माबा थाबाय फेसबुक पेज थाबाय फेसबुक पेजावबो माने भिडिअ' होनानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा? दा बेबायदिनो गोबांथार दं आरो नोंथां दा जिहेथु जोंना समाबो जाबाय नोंथां नंङा होमबा ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जों इयुनफोराव सम मोनोब्ला सावराय
औ नोंथां नोंथांजोंबो आङो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मो नबाय औ दे गोजोन्थों गोजोन्थों